हेल
औ खोनादोंना
औ खोनादों नों मा खालामगासिनो दायो
नै आङो दङ नै न सिङावनो अखा हादों जोंनियाव
अ आदसा मोजाङैनो द दंना नोंथाङा दि
औ औ दङ मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आं मोजाङैनो दङ दा नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों फंनैसो मोजां मोननाय बा अननायनि स सायाव रायलायनो होननानै आं नोंथांनो फन हरदोंमोन दा नोंथाङा खम होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
आ जों
मोजां होननाय बा अननाय बा लाब जायखौ बुङो बियो ओरैनो जों गोरोन्थि बुजियो सोरबा सोरबा बियो मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाजों मोजां मोननायखौल मोजां मोननाय बा लाब होननानै सो सरासनस्रायै मानसिफ्रा बुजियो नाथाय मोजां मोननाय होनोब्ला नों गोबां रोख खोमनि मोजां मोननाय बा अननाय थायो नङा होनबा जेरै सासे बिमाया सासे सासे गथखौ बिराद मोजां मोनो बा बिराद अनो बेबो मोनसे अननाय आरो अननाया ओरैबादि ओ बेवहाय ओ खुनु मुगैनाय थाया बा बेवहाय खुनु ओ मोहेरनाय थाया औ खोनादोंना औ आंथ खोनादों औ औ खोनादों आङो
औ औ दे बुंदे
आं आं आं अननाय होनना अननाय अननाय बा मोजां मोननाय बेखौ बिमा बिफानि अननाय बिनि सायाव एसे रायजलायनो सान सानदों आरो सासे बिमाया ओरैबायदि गथखौ अनो जे गावनि जानाय बा गावनि ओ खस्थखौ नागारनानैब्लाबो गावनि गथखौ ओरैबायदि अनो ओरैबायददि फेदेरो बेखौ माने मोजाङै माबोरै लाखिनो हागोन उन्दै समनिफ्राय अबावबा थाम्फै अरसि अबावबा माब बा मोसोम बासि बेखौ अनो नङा होनोब्ला जों बेफोरबायदिनो जों इमान उन्दैनिफ्रायनो जुदि अननाय बिदि मोननानै जोङो जोङो जोंनि बिमा बिफाफ्रा जुदि बोरायोब्ला बुरुरैयोब्ला जों निथसय बिसोरखौ अनफिननांगोन आरो बे अनफिननायानो अनफिननायानो जोंनि ओ मावनांगौ हाबा एबा धोरोम होननानै जोङो बुंनो हायो दा बे मोनसे अननाय जाहैबाय आरो जो अननाया जाहैबाय गोबां रोखोमनि थायो जेरै जिब जुनारखौबो जों अननो हायो नङा होनोबा जों मोजां मोनो जिब जुनारखौबो जों नआव सैमा अमा दाउ फिसियो बेबो मोनसे रोखोम रोखोमनि अननाय आरो लोगोसे जोङो ओ मोनसे जाहैबाय सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनाय बेबो मोनसे अनलायनाय बा मोजां मोनलायनाय दा नोंथांनि बादिब्ला अननायखौ माबायदि ओ नोंथाङा माब माबायदि नोजोरजों नायो बा मोजां मोननायखौ नोंथाङा माबायदि मोनदांथि दङ नोंथांनि एसे साननायखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ मा होनदों मोजाङै खोनायाखैमोन
ए अन्नायनि सायाव नोंथाङा माबादि ओ सानो बा अननायखौ नोङो माबादि फिल खालामो नोंथांनि सो नोंथाङा फंनैसो एसे बुंनाय अननायहो अननाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा माबायदि बुजियो
अननाय होननानै बुङोब्लाथ' दानिसो नोंथाङानो बुंलांबाय जेरै ओ अननाया बायदि रोखोमनि थायो जेरै आइ आफा जेरै बिमा बिफा ओ न'खरनि माने फेमिलिनिफ्राय अननाय मोनो आरो खायफा खायफा जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनार बेफोरखौ बेफोरनि बेफोरखौ अनो ओमफ्राय आरो खायफा सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनाय बेफोरबायदि आरोना ओ नोंथाङानो माखासे बाथ्राखौ बुंखाबाय जेरै ओ बिमा बिफाफोरा उन्दैनिफ्रायनो ओ जेनेबा फिसाजो फिसाज्लाफोरखौहाय खांनाय बानाय उन्दैनिफ्रायनो लानानै जोबोद मोजाङैनो अनबोयो ओ खांबोयो बाबोयो थेदेरबोयो फोलावबोयो बिबदिनो ओ माने अबावबा माबाबा जासि जासि लोमजासि साजासि गासैखौबो आपदेट लाजोबो आरोना ओ बिमा बिफाखौ जों इसोर बायदि अनफिननांगौबो जेनेबा बिसोर जोंखौहाय उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजाङै खांदों बादों फेदेरदों फोलावदों ओ जोंबो बिसोरखौ देरनानै माने अनफिननांगोन मोजाङै आबदाल लाफिननांगोन बोरायबा बुरिबा बेफोरबायदि आरोना आरो खाय फा ओ जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन जे न'आव फिसिनाय जिब जुनार बेफोरखौबो जोङो जोबोद मोजाङै अनो मानो होनोब्ला बिसोर बिसोरखौहाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो लानानै गेदेरसिम ओ जेनेबा फिसिबोयो आरोना जेरै ओ अमा, सैमा ओमफ्राय बिदिनो मोसौ ओमफ्राय ओ बिब्दिनो न'आव ओ मावजि जायखि ओ जुनादानो जाया खायफा खायफा जोङो न'आव फिनाय जुनारफोरखौ अनो ओ जेरै बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो लानानै गिदिरसिम ओ फेदेरो फोलावो नङा होमबा बिसोरनो जोङो उन्दैनि उन्दैनिफ्रायनो आदार होनानै ओ गेदेरसिम फेदेरनाय फोलावनाय ओ जेब्ला बिसोरखौहाय जेरै ओ जोङो माने गुबुन मानसियाहाय बिसोरखौहाय माने ओ गाज्रियैनो ज खम खालामोबा ओ न' खाथिनि मानसिफोरा जेरै बिबदिनो ओ बिब्दिनो दिस्टाब खालामहैयोबा माने उसुबिदा खालामहैयो नालाय जुनार जुनार बुस्थु नालाय एसे उसुबिदा खालामखागोनानो ओमफ्राय बेफोरखौ माने न' खाथिनि मानसि फोराहाय बिदिनो जखम खालामना हरोबा मायोबा जों बिराद दुखु मोनो आरोना मानोना जोङो जिब जुनारखौहाय उन्दैनिफ्रायनो मोननानै फेरबोनाय फोलावबोनाय नङा होमबा। बेफोरखौहाय माने जखम जानायखौ नुयोबा बिराद जोङो दुखु मोनो। गाबखांनाय मोनो गोसोखौहाय ओमफ्राय बिदिनो जिब जुनाराबो जेरै जोङो अबावबा थाङोब्ला जिब जुनाराथ' न'आवहायनो थासिगोना बिदिनो आदार मोनजाया बिबदिनो ओ दुब्लिफोरावहाय थानानै जेरै ओ दाउ हांसोफोराहाय गुरग्लिना जाहोयो एम्फौ एनला बायदिसिना ओमफ्रायो ओ माने जोङो बेलेगाव थाङोबाथाय न'नि न'आवहाय फैफिनबाथाय मान उनावहाय फैनानै माने हांसोआ दाउआ जेरै मासखौहाय मानसिथ' बिगोमायाथ' आदार होयो नालाय बिनिखायनो बिगोमाया खाथियाव फैनानै आदार बिफैयो आथिङाहाय माने खेबथाब फैयो आरो ना आदार बिनाया जोबोद मोजाङै अनथावथाव मोनो आरो। बेफोरखौ नुयोबाथाय ओमफ्राय औ बिदिनो गोमोन जालाङो आरोना। मानसिजोंहाय उन्दैनिफ्रायनो मोनोबाथाय बिराद अन्नाय फैयो आरो ना माने
औ माने ओरैबायदि जों गुबुनखौ अननो मे अननाय अननाय होयोबासो अननाय मोनफिनो होननाय सोदोब दङ नालाय। दा बेबादिनो आरो जों जों गुबुनखौबो अनांगौ आरो गुबुनाबो जोंखौ अनफिनगोन फर एक्जामपोल जों सैमा सैमा मानसिखौ अननायजों फियोब्ला बियो जोंखौ खैफोद आफोदनिफ्राय बासायफिनो। जेरै मोनानि समाव बियो उन्दुआलासिनो उन्दुब्लाबो बियो सोरबा दुथां मानसि फैयोब्ला जों जोंखौ माने बियो सोंनायजोंनो माने जोंखौ सिरि मोनहैयोबा जों खौ मोनथिहोयो जे बहाय गुबुन दुथां मानसि फैदों सिखाव फैदों बेफोरबायदि जोंखौ हेफाजाब होफिनो आरो बिसोरबो दा जों सोलोंथाइ थाब्लाबो जोङो जिखुनु धोरोमानो होन जेर धोरोमजों सोलियो। सोलिब्लाबो जोङो जिब जुनार बा जोंनि आंगो बा जोंनि खाथिनि मानसिखौ जों अननो रोङाब्ला जोङो गुबुनखौ अनसायनो रोङाब्ला बेयो माने खुनु इडुकेटेड जाब्लाबो बिनि बेेलुा थाया बा खुनु धोरोम धोरोमारि सिबियारि जाब्लाबो बिनि माने गुना थाया नङा होनब्ला। अंखायनो जोङो एम्फौ एनलानिफ्राय लानानै साफ्रोमबो जिब जुनारखौनो जों अननो सोलोंनांगौ। बेवहायनो धोरोम दङ बेवहायनो जोङो धोरोमखौ धोरोमखौ जोङो इसोरखौल' सिबिनानै जोङो गुबुनखौ अननो रोङाबा बहाय धोरोम गैया होननानै आं सानो आंनि आंनि गोसोआव आं बेखौ मोनदाङो आरोखि। दा बेनिखायनो जोङो जों जेसेबांखि गोजौ लेभेलाव थाया मानो जेसेबांखि सोलोंथाइ लानानै जोङो माने गिदिर अफिसार जाया मानो जोङो अननायखौ माब्लाबाबो खम खालामनो नाङा जों गुबुनखौ माने नासयनो नाङा। आरो गुबुनखौ जोङो ओ मा होनो गादबनानै दोननो नाजानो नाङा जों बिसोरखौ समान नोजोरै नायनांगौ नङा होनब्ला अब्लासो जोंबो ओ इसोरनिया इसोरनि नोजोराव जोंबो अनजाफिनगोन बा गुबुन मानसिनिसो नोजोराव जोंखौ माने सनमान दोनगोन बा जोंखौ मानिगोन। ओंखायनो जोङो ओरैबादि अननाय अननाय गुबुननोबो होनां आरो जों गुबुननिफ्रायबो अननायखौ लानो रोंनांगोन आरो। नङा होनबा आ। जोङो सुबुं माहारियानो आं दहाय होननाय बायदि अनाय अन्नाय ओ मोजां मोननायखौ सेंग्रा सिख्लानिल' मोजां मोननाय अननाय होननानै जों सानो जाहाथे बिदि नङा अन्नाया मोनफ्रामबो ओ अन्थाइनिफ्राय लानानै
औ
साफ्रोमबो जिब जुनारखौ लानानै बेवहाय हाबनानै दङ आरो अन्नाय सोदोबा बा अननाय फिलिंसआ मोनफ्रोमबो जायगायावनो हाबनानै दङ दा जोंना समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा औ दे दे